अ नथां।
हालौ
औ खोनादों दा नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
बिदिबा जों दिनैनि सावरायनायखौ जागायजेननोसै नामा नोंथां?
नोंगौ थारैनो जागायनो हागोन नों।
ओ नोंथाङा बिदिबा बुंदो जों मा बिथिङाव सावरायनो।
नोंगौ थारैनो औ बिदिब्ला जोङो गुबैयै जोंनि माखासे आ बर'फोरनि जेंना बेखौ लानानै सावरायनि नामा नोंथां? एसे उम गुवार नोजोरै माने जों बर'फोरा ओ स्पेसिलि एक्सुलि बिदि बे बिदि रायलायदों मोना जेंनाखौ जों खोन्थानो हागोन एक्सुलि एसे गुबुनखौ लानो नामा नों
नोंगौ नोंथां गुबुनखौ लानोसै बिदिबा
बिदा मोनदों।
नोंगौ नोंगौ गुबुन खौ लाजायो एसे गोरलै बिथिंखौ लानोसै आयदाखौ।
नोंगौ थारैनो।
औ
ओ दा जोंनि सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय बर'फोरनि माखासे देलायनाय देलायनायाव बाहायजानाय ओ ज बाहायजानाय मा होनो बेयो उम देलायग्रा मुवा
औ मुवाफोरबो औ। गानग्रा अलं।
गा अ अलंखार नोंगौ अलंखार जों जों दा बेयाव सा सावरायनि। दा आं नोंथांनाव सोंथिखौ खालामग्रोनि
नोंगौ।
ओ बर'फोरा गोदो जेब्ला ओ गामि गफायाव थानानै गावसोरनि गानग्रा जोमग्रा देलायनाय अलंखार अलंखारफोरखौ माने बाहायबोदोंमोन नो बेफोर बाहायबोनाय अलंखारफोरा ओ आथिखालाव जोंनि ला जोंनि लाइमोनफोर बा जोंनि समाजाव बेफोर गाननाय अलंखारफोरा सोलियो ना गोमालांबाय नोंथाङा बेनि ओ फिननायखौ सुंद'यै होनो खावलायहरनाय थाबाय।
नोंगौ नोंथां औ दा नै जोंनि गुबैयै गोदोनि आबैमोनखौ जों गाननायखौ नुयोमोन अलंखार होनबा। जों खोमायाव गाननाय आरो गन्थंङाव गाननाय बेफोरखौ नुयोमोन नङा होमबा आरो आस सियावबो गाननाय बिफोरनि जाय डिजाइनफोर बिफोरो आलदा आलदा जायोमोन आरोना फुरा सनानि बा रुफानि। बेबादिखौ गाननाय नुनो मोनोमोन जों जोंनि आबैखौ गाननाय थ आं ओरैबायदि ओ खोमायाव गानग्राखौ एसे गिदिर गथा बेबायदि गाननो नुनो मोनो आरो। नाथाय आथिखालनि सिख्लाफोरा बा आइजोफोरा बेबायदि गोदोनि फुरानाफोरखौ गाननायखौ नुनो मोनला आरो। आथिखालाव माबा गोन आलदा आलदा डिजाइन फैबाय थायो ना गोदान गोदान रोखोम रोखोमनि सोरबा गानो गिदिर गुवार ओइ ओ सानजा भारतनि बा अ नङा सोनाब भारत बि नङाबा सा भारतनि बेफोर रानि महारानि गानग्रा गुवार गिदिर गिदिर खोमाव गानग्रा बेफोर गाननाय खौसो नुनो मोनो मालाबा मालाबा मानो होनबा बेफोरो मोनसे मोनसे फेसन जाबाय नालाय। आथिखालाव बेबायदिनो औ। आरो खोमायाबो मोनथाम मोनब्रै गुदुं सुफ्लांना गाननाय नुनो मोननाय जायो आरो बेदिनो गोदोबो गानोमोनदां औ आथिखालावबो गानदों। गोदोबो गाननाय नुयोमोन मालाबा। गासिबो नङा साफा सानैया गानो आरो आथि खालाव बा गोरोबै बेबायदि आरो बेबायदिनो खोमायावबो गाननो अ खोमायाव गाननो आरो गन्थंआवबो गाननायखौ नुनो मोनोमोन।
औ खोमायाव खोमायाव गानग्राफोर ओ जाय अलंखार खोमायाव गानजानाय ओरैनोथ' जों सना होननानै मिथियो। खोमायाव गानग्राखौ दा सनायाथ' मोनसे मुवानिसो मुं नोंङा होनबा नोंथां। बे सनानि माखासे दिडजाइन ओ दायस होजानाय दा बेसोरनि थ्रयै गुबुन गुबुन मुङै जों गाबज्रियो दा बेफोरबायदि देलायग्रा बर' हिन्जावफोर गानग्रा बेनि मुंखौ नोंथाङा मख'नो हागोन नामा? नोंथाङा गन्थंआव गानग्रा जेरै नाफा कुल
औ आं बावदों ओ खोमानिखौ खेरा होनोमोन नामा। नोंथां।
औ खेराया नोंथां बेयो आंनि मिथिनायाव मोनसे माने रिं टाइपनि जायो। बेखौ बेहाय डिजाइन थाया आरो। बिनि उनाव बयजोंबो मोजां मोनजानाय बरू आइजोफोरनि आंगो मुं ओ डिजाइना समनिया फुलखुरि सना होनो जेराव बेहाय गोबां माने बर' आइजोफोरानो गाव गावनि गोबां खस्थ खालामनायनि गेजेरजों बे सनाखौ जों बानायहोनानै लानायखौ नुयो आथिखालाव बिनि बाहायनाया गोबां खमसै गोदोनि बे आयंमोन जानाय सोम ओ सोमोन्दोआव बिसोरबायदि सुबुं सुबुंफोरनियावल' जों नुनो मोनो।
फुलखुरिखौ।
औ आथिखालावथ' गाननाय नुला बेफोरखौ। नंगौ आथिखालाव सना गानब्लाबो औ आलदा डिजाइन गानो आरो माथो
औ नंगौ दा बेनि ओमफ्राय जों फैनो हायो ओ सनाया बे थांबाय बेनि उनाव जों नाफा फुल नाफा फुलाबो जोङो गथा बिज गन्थंआव थानायाव गथाबो था मोननो थाङो आरो बेहायनो बे गथानि जायगायावनो दाब्ले खालामनानै गाननायखौबो जों नुनो थाङो आरो आरो जों मोनसे मोननो हाबावो गन्थंनि बे एसे गाहायाव जे माने गानो बेखौ नोंथाङा मिथियो नामा मा होननानै बुङो
गन्थंनि गाहायाव माने ओरै गन्थ ओरै गाननाया बेखौ मा होनोमोनथाय आंबो बावलायलांबायना
नंगौ थारैनो बेखौ जोङो मिथिनायाव माने नलद होननानै मिथि
औ नंगौ नलद आरो ओ आस्थाम थाबाय आसियाव गानग्रा नङा होमबा
खोमायाव जुदि ओ सासे मानसिया खोमा बिलाइयाव बेबायदि अजनै माबा मोनसे बाथाब होनानै जेरै जों सना गानो बे सनाखौ जों बाथाब होनानै एसे अजनै आरोना खोमायाव ओरै बादिंग्लाय होनानै लाबाय थ जायोबा जोंनि माखासे ब्रेन ब्रेनाव माने ब्लाड सारकुलेसनजों लोगोसे माने माखासे जे जायफोर अंगआ खामानि मावो बे रिलेक्स फिल खालामहोनो हाय जाहैदों बे खोमायाव माने बेबायदि रिं गानोबा
औ नंगौ माने बियो बिगियानारि बार ना आ रिसोल मोननाय आरो मोनदांथिनाय बा मेडिकेल मेडिकेल जोंनि देहा फाहामसालि फाहामगिरिफोरनिबो बेयो मोननाय मोन्दांथि आरोना बेफोरो।
नंगौ। दा बेनि उनाव जों लानो ओमफायो आसान बरफोर बर हिन्जावफोरा आसान गानो। आसाना आसान सांखा हाबा जानाय हिनजावफोरा आसान सांखा गानो गोजा गुफ फुर दा बेनि गेजेरजों सिनायनो हायो आरो। सासे आइजोआ हाबा जाबाय होननानै। आरो हाबा जायै आइजोफ फ्राबो गानो बे सोरो माने ओ सांखा आसानखौ गाननो मोना आरो बे मोन जे ओ समाजनि खानानै होनाय नेम
नंगौ माने हा-हा-हाबा जानायासो गोजा गुफुर गाबनिया बे मोननै मोनथाम खैथा गानो बेखौ मोनबैसे
गुफुर मोनसे गोजा मोनसे।
माने मो फारनै आखायावबो मोननै मोननै?
नंगौ थारैनो।
औ बेबायदि नियम नेमखान्थि दं आरोना जोंनियाव स-समाजावहाय आरो बेबायदिनो ओ आथिङावबो गानो नामा बर' सुबुंफ्रा आइजो फोरा आथिंनि खुं फायेल ना मा होनो?
नंगौ नोंथां फाइलबो सोरबा सोरबा आइजोफोरखौ गाननाय नुयो आथिखालावबो गानो फाइलखौ बर' हिनजावफोरा।
आरो बेबायदिनो आरो आसथाम थाबायना आसिनि आसिनि आसथाम थाबाय। उम आरो हौवासाफ्रा मा मा गानो नोंथाङा मोनथिगौ नामा एसे फोरमायदो इदिबा?
ओं हौवासाफोरनि थाखायथ स्पेसिफिक मोनसे बेखौ गाननांगौ बेयाव गानजायो होननानै ओ खानानै होनायखौ जों मोननो थाङा। माने सोरबा सोरबा माब्लाबा ओ गावनि गोसो सो जानानै गाननायखौसो जों नुनो मोनो आरो।
आसथामखौ गानो सोरबा खायफा माखासे हौवा सुबुंफ्राबो। ओमफ्राय आरो गोदोनायावबो माला गानो नामा सोरबा?
नोंगौ।
आरो आइजोफ्राबोथ' गानो गोदोनायाव माला सनानि बा रुफानि माबा मादि गानला बायोना। बेफोर गावबा गाव गाननाय आरो ना फेसन होननायबादिखौनो बुंजायो आर
नंगौ थारैनो।
होनांगौ आरो बेबायदिनो जोंहा हाबाफोर जाबाथ' गानखानांगौ
नंगौ हौवाफ्राबो औ आस्था-आस्थाम खौ।
आसामखौ औ।
नोंगौ।
हिनजाव मानसिखौथ' मोनथिखाबाय नालाय हाबा जाबाय होननानै। मानोना हिनजाव मानसिफ्रा सिन्दुर थुनांगौ जायो जोंनि बाथौ धोरोमनि हाबाफ्राव बेखायनो हाबा जाबाय होनना मोनथियो नङाबा बे नोंथाङा फोरमायनाय बायदि मा होन मा आसान होनदोंमोन नोंथाङा?
आसान सांखा।
आसाम सांखा गानबानो मोनथियो अ हाबा जाबाय होननानै आरो। माने बै थ बेबायदिनो हौवा मानसिफोरखौबो हाब हाबा जाबाय होनना मिथिनांगौबा जों, बिदिब्ला माबाखौनो आसथामखौनो गाननांगौ आरोना।
नंगौ नंगौ। थारैनो मानो होनोबा। बे मोनसे समाजारि नेमजों। हौवा हिनजाव सानै गेजेराव जेराव हाबा जानानै थांनायनि सिनायथिखौ जों मोननो हागोन आरो। जोंनि गेजेराव।
एबा जोंहा समा जाबाय नोंथां जों उनाव आरो इयुनाव नोंथांनि मोजां हास्थायनानै आं आर'ज गाबनाय थाबाय। आनान गसायनाव।
थारैनो आंनि। फ्रायबो नोंथांनिसिम फिन नोंथाङा जेरै आंनि सायाव बोर जासिदों आंबो बेबायदिनो बिथांनाव आर'ज खालामदों
औ गोजोननाय थाबाय बिदिबा नोंथां, दे औ।